हेलौ
हेल' नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ' ना?
औ दङ।
ओ फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन माने आथिखालाव जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानैसो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
ओ जागोन दे नोंथां।
औ औ बेबायदिब्ला सावरायदो सैना जोंहा?
औ।
गाननाय जोमनाय होनब्लाथ' जोंहा नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ ओ हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय मोननै रोखोमनि जोंहा गाननाय जोमनायखौ मोनो। बेबायदिनो जोंहा हिन्जावसाफोरनि गाननायाव जोंहा दख'नाखौ मोननाय जायो दख'नाखौ जोंहा मोननै रोखोमनि मोननाय जायो मोनसेया जादों अग्रं मोनसेया जादों दख'ना बेबायदिनो हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंहा गामसाखौल'सो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा बेफोर गाननाय जोमनायखौ गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा गावबा गाव दानानै लायोमोन बेबायदिनो हरफा थोलो गाहाम ओ खुन्दुं थुननाय ओ गाब गाहोनाय बायदि बायदि खालामनानै जोंहा गोदोनि समाव गोबां खस्थ' खालामनानै गाबफोर गायोमोन खुन्दुंफोर दिरुनोमोन खुन्दुं दिरुननायनि बेलायाव जोंहा बांसिनै ओ गोदोनि दिनाव एम्फौ फिसिनानै बै एम्फौनि फिथोबफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ दिरुनना लायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि खुन्दुं दिहुननानै ओ मुस्रा सानानै जि दानायखौ बर' सुबुंफोरखौ आथिखालाव एसेबां नुनो मोननाय जालिया मानोना आथिखालाव गोबां सुबुङानो एबा गोबां बायदि बायदि ओ इन्डास्ट्रि फोरनिफ्राय लाबोनाय दख'ना बायदिफोरखौसो आथिखालाव बर' सुबुंफोरा गाननोसै आरो बेबायदिनो गामसानि बेलायावबो गोदोनि दिनाव ओ गावनि मोजां मोननाय सोरबा हौवानो एबा गावनि फिसायनो बेफोरबायदि गावबा गाव बिसिया दानानै होयोमोन। दा आथिखालाव नाथाय बेफोरबायदि दाना होनायखौथ' नुखालानोसै बांसिनानो बायनानैसो गाननायखौ नुयोसै। ओ दानि जुगाव दानाय लुनाया या गैलाबो होनजोबजाया मानोना आथिखालावबो गोबां बर'फ्रा बांद्राय नङाबाबो एफा एनै दानाय लुनायाव गोसो होथाबनानै आथिखालाव गोबां ओ रां आरजिगासिनो दङ बेबिदिनो जोंहा गोबां उइभिंफोरखौ जों मोननो हायो। बर'फोरनि दानाय लुनाय बानायग्रा एबा दानाय दाग्रा जि दाग्रा बायदिफोरखौ जों आथिखालावबो मोननो हायो दा बेबायदिनो जोंहा गाननाय जोमनाया माबायदि सोलायबोखो होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालाव जोङो दख'नानि अनगाबो बर' सुबुंफोरखौ गोबां ओ गुबुन गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ जों आथिखालाव बर' आइजोफोरनि सायाव गोहोम फोरनायखौ नुयो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला पान्जाबनि कुरता आरो कुरथि बेफोरो जोंनि बर' समाजाव गोबां गोहोम खोल्लैनायखौ नुनो मोनदों बर' समाजावल' नङा बियो गोबां ओ हारि हारिसाफोरनि गेजेराव जेराव गोबां गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोन मोनदों मानोना बियो ओ गासै भारत हादरावनो बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे गानग्रा एबा जोमग्रा महरै बयजोंबो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बर'फोरनि जा दख'ना बेबो सुबुंफोरनि गोसोखौ एसेब्लाबो ओ बोनो हादों मानो होनोब्ला जों आथिखालाव नुनो मोनो सिदि बबेबा मोनसे ओ प्रग्रामफोराव जों थाङोब्ला गुबुन हारिनि साफा सानै सुबुंफोरखौबो जों दख'ना गाननानै प्रग्रामफोराव एटेन् जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो जोंहा दख'ना आरो गामसा गामसानि बिथिङाव जोंहा एसेबां जौगायाखैब्लाबो ओ आथिखालाव बर' सुबुंफोरा बांसिनानो लंपेन्टखौ गानो नाथाय न'आव थानाय समाव जोङो गामसाखौनो गानो आरो गोबां फुजा फोरबो बायदि बेायलाफोराव जोङो गामसाखौनो गानो हौवासाफोराबो बेबायदिनो जोंहा दानाय लुनाय बिथिङाव नायोब्ला जोंहा आर'नाइनि खोथाखौबो रायस्रनो गोनां जायो मानोना गोदोनि समाव आर'नाइ खौ गोबां लेखाफोरावनो लिरनाय बायदिबा आर'नाइखौ गोदोनि समाव आर'नाइखौ गोदोनि समाव ओ दावहायाव थाङोबा गावसोरनि जोहोलावफोरनो दानानै गारनो हरोमोन होननाय खोनादों। बेखौ माने हरसेनि गेजेरावनो दानानै गान हरोमोन होननानै जों गोबां लेखाफोरावनो मोननो हायो। बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव आर'नाइनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि जोंहाथ' दावहा होननाय आथिखालाव बांद्राय नुनाय जालिया। बेनिखायनो आथिखालाव आर'नाइनि गोहोमा जोबोद गोबां होनजायो मानोना आथिखालाव जों आर'नाइखौ गोबां बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो मारै होनना बुङोब्ला जोङो आलासि सिबिनायाव जों आर'नाइखौ बाहायो बेबायदिनो जोंहा बबेबा मोनसे ओ प्रग्रामफोराव जोङो आर'नाइखौ मान बावनाय हिसाबै गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आथिखालावथ' बियो मोनसे बर'नि जि आइटेक मोननाय मोनसे मा होनगोन बेखौ जोमग्रा मोनसे बर' हारिनि सिनायथिि बेजोंनो लोगोसे जोंहा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव आर'नाइा गोबां जायगा आवग्रिनानै लानो हादों मारै होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव आसामनि गोबां सुबुंफोरानो ओ बर' जा अस'मिया जा आरो बायदि बायदि हारियानो जा गोबां सुबुङानो आर'नाइखौ गाननानै आथिखालाव थाबायथिंनायखौ जों नुनो मोननाय जायोसै बिनि अनगायैबो जोंहा भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रियाबो गोबां जायगाफोरावनो ् थङोब्ला आथिखालाव आर'नाइखौ लानानै गोबां बेरायथिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बेबायाददिनो जोंहा गाननाय जोमनायनि बागै गोबां सावरायनो हायो नोंथाङा दा गाननाय जोमनायनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
औ नोंथां गाननाय जोमनाय लुयोबोलाथ' नोंथाङानो गोबां माने बुंलांखाबायानो आरोबाव आंबो बुंनो सानो आरो माने बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों गुबुननि आलादासिन होननानै बुंनो हायो जेरैबायदि जोंनि बर'नियाव गाननाय जोमनाय दोरोङारि दङ बेफोरखौ माने गुबुन हारिनिफ्राय रुजुनायाव जोंनिया एसेबाबो आलादासिन होननानै जों बुंनो हायो आरोोना बेबायदिनो जेनेबा बर'आ नोंसाबो होनलांदों गोदो जेनेबा गावनो गाव आइजोफोरा गावसोरनि नांगौ जानाय माखासे गाननाय जोमनायफोरखौ न'आवनो होननानै लायोमोन दा आङो माने बेफोर गान्नाय जोमनाया आथिखालाव माबायदि महर मोनफैगौ बेफोरनि बागै एसे माने बुंलांनो सानदों माने गोदो जेरैबायदि गानोमोन बर'फोरा माने न'आव थानायानो जायोबा फुजा खेराइ माने जायखिजाया मान होने फुजायानो जा बा माबा मोनसे रंजानाय बाजानाय न'आव थानाय मावनाय दांनाय बेफोराव माने बर'फोरा दख'ना एबा गावनि माखासे माखासे दोरोङारि जेरै हौवाफोरा बर' हौवाफ्रा जेरै गामसा गाननाय खर'आव फालिफाव गानाय लेन्थि खेबनाय बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो नाथाय आथिखालावहाय बेफोरबायदिया माने गैलिया होननानै जों बुंनो थाङो मानो होननानै बुङोब्ला गोदान मुगाजों गोरोबफानानै बेफोर गाननाय जोमनायफोरा आथिखालावहाय गोबां सोलाय सोल' जाबोबाय आथिखालाव न' थानाय ए बा बबेबा लामा ससे थांनायफ्रावबो हौवासाफोरा बांसिनै गामसाखौ खम गारनायखौ नुनो मोनसै बेनि जायगायाव जेरै हाफ पेन्ट एबा लंपेन्ट बिदिनो गस्ला एबा कट बेबदिनो जुथा बायदिफोरखौ खौसो जोङो बांसिनै गाननायखौ नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो जेरैहाय बर' हिनजावफोरा सिगाङाव माने न'आव थानाय समावहाय दख'ना गानोमोन नाथाय आथिखालावहाय न'आव थानाय समाव जेरै हिनजावफोराबो हाफन गाननाय ा गस्ला गाननाय बेबायदिनो जेनेबा फ्रक स्कार्ट बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा गाननाय जोमनाय आरो बबेबा दासे जायगायाव थाङोब्ला जेरै दख'नानि सोलाय कुर्था बा लं लं स्कार्ट बा बायदि रोखोमनि जेनेबा लंपेन्ट गस्ला ओमफ्राय बिदिनो टप बेफोरबायदि माने गाननायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना ओरै बेफोरबायदि सोलाय सोल'खौ जों गोबां नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जेनबा गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय ओ बर' हिन्जावफोरा सिगां गावनो दानानै लायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ सोरनिबा मोन न' ओ न'खरावहाय बेफोरबायदि माने गोदोनि बायदि जा आइजें दाग्रा आइजें बेफोरबायदिखौ दाग्रा आइजेंफोरखौनो जों आथिखालाव माने नुनो मोनलियखौनो होननानै बुंनोसै आरो दानायनि बा बाथ्राखौ जों बुङोब्ला बेखौ गोजानावखौनो दोननांगौ होननानै जों बुंनो हायो दा आथिखालावहाय गोबां सुबुंफोरानो बा गोबां हिनजावफोरानो बा आइजोफोरानो माने दानाय लुनायखौ रोंलिया माने बिसोरो हाथथाय बाजाराव मोननाय बायदि रोखोमनि आगर आखाइ एरनाय बा मेसििनाव दानाय बायदिफोरखौसो बिसोरो बायनानै गानसै बेयावनो बेफोरबायदि गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बेनि अनगायैबो जेरै गाननाय जोमनायनि बेलायावहाय जोङो नुनो मोनबावो उम गोदोनि दिनावहाय जेनेबा ओ फारसाफोरखौ माने माबायदि मडेलै लायोमोन बेफोरबायदि मडेलफोरखौ जों आथिखालावहाय जों नुनो मोनलिया ओ थिग बेबायदिनो जेनेबा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों दख'नानि बेलायाव आगरफोरनि बेलायाव बा बिदिनो माखासे ओ दानाय लुनायनि बेलायावहायबो जों गोबां माने सोलाय सोल'खौ नुनो मोनसै गाब गानायनि बेलायाव बेफोर माने गोबां सोलाय सोल' जाबोबाय जेरैहाय आगर आखाइनि बेलायावहाय गोदो बर'फोरा गावसोरनो आ आगरफोरखौ एरोमोन दायोमोन लुयोमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोर आगादफोरखौ गुबुन जेनबा हारिनि एबा मि फोरावसो दानायखौ एरनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना बेनि अनगायैबो जेरै ओ गाबगानायनि बेलायावहाय ओ सिगां बर' आइजोफोरा गावसोरनो गाबखौ गायोमोन गावसोरनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां बेन्दों फिथाइ बिबार बायदिफोरखौ बायदिफोरनिफ्राय दिहुननानै गाबखौ गायोमोन नाथाय आथिखालावहाय उम बेफोर गाबफोरखौ ओ गोदोनि बायदि दोरोङारि गियानजों जों गाबगानाय नुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि माने ओ बेफोरबायदिनि समखौ जोङो गैलियाखौनो होननानै बुंजासै आथिखालावहाय गाब गाब ओंखारानाय बायदि रोखोमनि खुन्दुंफोरखौ लाबोनानैसो खायसे खायसे आइजोफोरा एबा गामियाव थानाय खायसे खायसे आइजोफोरा जि दानायखौ नुनो मोनसै आरोना बिनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि माने ओ ओ गाननाय जोमनायावहाय सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखाल आरो दानि जुगाव आरो टाउनाव थानाय बा सोहोराव थानाय माखासे आइजोफोरखौथ' जोङो द दख'ना गाननाय बा बिदिनो बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ हौवासा एबा हिनजावसाखौनो जा जोङो गोबांखौनो माने नुनो मोनबांलियाखौनो होननानै बुंजासै मानो होनोबा सम आरो बोथोरजों गोरोबफानांगौ जायोब्ला जों खायसे खायसे बिथिंखौ माने सोलाय सोल'बो खालामनांगौ जायो आरो खायसे बिथिङा माने सोलाय सोल' खालामनानै जुदि मा होनो दोरोङारिखौबो गारथारोब्ला अब्ला बेवहाय बर'नि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि गियाननि बेलायाव खहाबो सोमजियो मानो होन्नानै बुङोब्ला दोरोङारि गियानखौबो जोंनो नांगौ दोरोङारि गियान थायोब्लासो मोनसे हारिखौ सिनायथिनायनि मोनसे ओ राहा लामा होननानै बुंजायो थिग बेबायदिनो जोङो बर'फोरनि माखासे गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो हायो दा नोंथां जोंना रायलायनांगौ बा सावरायनांगौ समाबो जाबाय होनोमबा दोनथनोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां